हेलौ
औ बिनानाव
औ
ओ अब्ला जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सिगांदोङो
औ
औ नैबे आयदायानो जादों आदार
औ
जोङो आदार होननानै बुङोब्ला जाय आदार नैबे जोंनि जिउनि थाखाय मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै बुंजायो।
औ-औ-औ
बे आदार बे आदारा जोंनि मोनसे गुदि गोनांथि होननानै बुंनांगोन। बेयो जोंखौ जोंनि सोलेरखौ एबा जोंनि ओह देहाखौ जौगाहोनो थाखाय आरो जोंनि देहाखौ गोग्गो थानो आरो सामफ्रोमबोनि खामानिफोराव थानो थाखाय नांगौ जानाय गोहो ओह बायदिसिना भिटामिन नैबेफोरखौ ओह जोंनो जगायनानै होयो नंगौना
औ
ओह आदारनि अनगायैबो ओह नैबे जानाय मुवा बेसाद नैबेफोरो खालि आदारल' जानानै थायाखै ओह माखासे रोखोमनि ओह हारिमु धोरोमफोर फालिथाइफोर ओह बेफोरनि अनगायैबो जे हारिमु धोरोमफोर फालिथाइफोर आरो समाजारि जिउनि मोनसे गेदेर बाहागो होननानैबो साननानै लाजायो बे बुहुमनि ओह मोनफ्रोमबो बाहागोआनो संनायनि गावबा गावनि रोखोम दङ जाय गावनि बारहावा जारिमिन आरो ओनसोलारि मुवाफोरजों ओह जारिमिनारि आरो ओनसोलारि मुवाफोरजों मोनसे महर मोनो न'खर आरो ओह लोगोफोरजों जाग्रा आदार रानलायनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामो आरो अरायथा गोसोखांथि सोमजिहयो ओह बेबायदिनो ओह आदारा जोंनि थाखाय मानो गोनांथि होनना नोंथाङा सानो
आदारा जोंनि थाखाय गोनां थि होननानै बुङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय आदारा जोबोद गोनांथार बेखौ जों बेखौ जों बयबो मिथिखागौ आदारा जोंनो प्रटिन भिटा भिटामिन कनिस फाइबार आरो दै जगायनानै होयो बेफोर गासैबो जों गासैखौबो जोंनि देहाया मोजाङै खामानि मावनानै होयो
औ
ओह खारुफोरा जोंनि गोहोनि फुंखा होननानै जों मिथियो माइरं गेहु आलु आरो ब्रेड बेफोर जाग्रा आदारफोराव
औ
कार्बसजों बुंफबनाय ओह प्रटिण फोरा मोदोम दानायाव आरो देहानि टिसुफोरखो थि खालामनायाव मदद खालामो
औ
ओ दाउदै, ना, बेदर, गाइखेर, दालि, बिन्स आरो सयाबिन दिहुनथाइफोराव प्रटिनखौ मोननो हायो।
ओह माखासे ओह रोखोमनि ओ जाग्रा आदारफोर ओह नेबेफोरखौ जोङो माखासे रोख खोम ओखोमाव ओ जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला बिसिनि जि होनाय सावस नि सायाव बिथा खालामनानै ओ बिसोर जोंनो गोहो जगायनानै होयो। बा भिटामिन जगायनानै होयो नैबेफोरखौ बिथा खालामनानै बेफोरखौ माखासे ओ हा ओ रोखोमाव बोखावनो ओ हायो ओ नै बेफोरो जादोंङो ओ गोहो होनाय आदा जायफोर आदारफोरा ओ ओ जोंनि देहानि थाखाय जोंखौ खालामो एबा गोहो होयो जोंनि देहानि थाखाय नैबेफोर ओ आदारफोरा जादोंङो माइरं निफ्राय अनास आलु सिनि आरो थावफोर ओ नै बेफोरो ओ जोंनि देहानि थाखाय ओ जोबोद गोनांथार होननानै बुंजायो ओ मार बुङोब्ला नैबेफोर आदारफोरा जोंनि देहायाव मोनसे गोहो जगायनानै होयो जाय गोहोखौ लानानै जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ माखासे मानि खामानि मावनायाव ओ सिगांनो हा यो ओ बिनि अनगायैबो आदारखौ ओ देहा बानायग्रा आदार महरैबो ओ जों बुंनो हायो। इबे देहा बानायग्रा आदार बुङोब्ला जि गाइखेर दाउदै बेदर ना दालिफोर नैबेफोरो ओह जोंनि थाखाय ओ देहायाव ओ मोनसे गोनांथार बाहागो जाय जोंनि देहानि थाखाय मोनसे देहाखौ गोग्गो दाफुंनायाव ओ जोंनि देहाखौ साफ्रोमबोनि जिउआव सोलिलांनायाव ओ जोंनि देहाखौ ओ थिगै लाखिनायाव ओ जोंखौ हेफाजाब होयो। दा बेनि थाखाय बैसोरखौ जोङो जे देहा बानायग्रा आदार होननानै बुंनो हायो ओ बेफोरो जादोंमोन गाइखेर दाउदै बेदर ना दालि बादाम बायदिफोर ओ बेफोरनि अनगायैबो जि आदा बेखौ ओ बिनि गोहो होनाय सायाव बिथा खालामना नै जोङो रैखाथियारि आदार महरैबो बुंनो हायो। रैखाथियारि आदार होननानै बुङोब्ला फिथाइ- साम थाय आरो मैगं थाइगंफोर जाय माने बेरामफोरखौ होबथानो थाखाय भिटामिन आरो खनिसफोर होयो ओ नैबेफोरो जादों ओ ओ जोंनि जिति हा फोरखौ ओ रैखाथि लाखियो। बा माखासे रोखोमनि बेराम आजार जानायनिफ्राय जोंखौ ओ होबथानानै लाखिनो हायो। जेरैहाय जे आदार आदारनिफ्रायनो जोंङो जोंनि सक्टिफोरखौ मोननो हाय नैबे आदारखौ जोङो साखोन- सिखोनै जायाब्ला एब्ला मोजां रोख खोमै मोनजायाब्ला जोंनि देहाया ओ बेराम फारसे एबा नोरजिया फारसे आवगायलांनो हागौ बेनिखायनो जोंनि जोंनि देहाखौ लाखिनो थाखाय ओ बेराम आजार बायदिसिना जेंनाजों गोदोनिफाय ओ होबथानानै ला नि थाखाय बेफोर जि जानाय आदारफोर जि मैगं थाइगंफोर एबा फिथाइ सामथायफोर ओ नैबेफोरो जोंनि थाखाय गोनांथिथार जायो होननानै ओ आं सानो एबा खान्थि बायदियैबो बेखौ जानाय आदारनि बेफोरनि गोहो नाथाय बेनि सायाव बिथा खालामनानैबो खुंनाय जादोंङो ओ बेनि अनगायैबो माखासे ओ जि आदारफोर जे बेफोरखौ जोङो समानथि आदार ओ महरैबो बुंनो हायो नैबेफोरो जादों मोनसे समानथि ओ आदाराव कार प्रटिन भिटामिन कनिस फाइबार आरो दै नांगौ ओ बिबांनि थायो ओ नैबेफोरो जे समानथि आदार होननानै बुंदों बे समानथि आदाराव जि जायफोर जानाय आदारफोर बा भिटामिनफोर नै बेफोरो ओ जोंनि जि देहा नै बेखौ ओ बेलेन्साव लाखियो मोनसे समानथि महरै लाखियो बेनिखायनो नैबेफोरखौ बेखौ ओ सुमानथि आदार होननानै बुंदोंनो बे बेबायदिनो बायदिसिना जानाय लोंनायफोर दोङो जायफोर ओ जानाय लोंनाय आदारफोर बे जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथिथार होनना बिथा खालामनाया आरोबाव गोबां बाहागोआव जोङो जानाय जि आदार बेफोरखौबो जों बोखावबावनो हायो ओ बेबायदिनो जे आदार आदारनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंबावनांगौ
औ उ
अननानै एसे बुंनाय
जोंनि देहाया
आदारजों लोगोसे
औ
जों जोंनि देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय गोबां थोजासे बिफांनि दै लोंनायनि गोनांथि दङ आरो सम मथे उन्दुयोब्ला जोंनि देहाया मोजाङै थायो जोंनि देहाया मोनायाव दाइन घन्टासो उन्दुयो उन्दुथारनांगौ आरो सानसेयाव ब्रै लिटारहालागै दै लोंनांगौ
औ
आरो फुंनि समाव बा रिंगासोआवनो सिखारनानै जोङो फुंनि बार जायोब्ला आरो मोनाबिलिनि जों बार जायोब्ला माने जोंनि देहाया मोजां थायो आरो बेजों लोगोसे
ओ बेबायदिनो जों आदारनि सायाव ओ गोबां बाथ्रा सावरायबाय।
औ।
अब्ला जों फोजोबनाय फारसे फैनोसै आरि। थ' गोबां बाथ्रा सावरायबाय जों सिगां सावरायबोनाय बादिनो जि आदार बियो खालि आदार महरैल' थायाखै अदेबानि बियो ओ जोंनि देहाखौ बा जोंनि सोलेरखौ जौगाखांनाय एबा नि समानथि लाखिनाय रैखाथि होनाय ओ बायदिसिन सिना ओ आयदाफोरनि महरैबो ओ गोनां बिफाव लादोङो। ओ जोंखौ जि आदार बेयो गोग्गो लाखिनो हायो एबा जोंनि सुब सुबुंफोरखौ ओ हारिमु बायदिसिनाफोरखौ दिन्थिनो थाखाय खाबु होयो। ओ अदेबानि नैबेयो जि आदार महरैल' थायाखै बियो जोंखौ बायदिसिना बेराम आजार बायदिसिना देहानि जेंना जेंगोनानिफ्राय बारग'नो थाखायबो मोनसे गोनां महरै बिफाव लादोङो। ओ। अब्ला जों जोंनि बे सावरायनाय आयदा नैबेखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा? ओ दान्दिसे सम सावरायनो थाखाय ओ खाबु होनायनि थाखाय नोंथांनिम सिम साबायखर बावहरबाय। थेंक इउ।